औ हेल'।
नोंथां।
औ।
खोनाबाय।
ओं खोनादों नोंथां।
उ नोंथाङालाय मा खालामदों दायो?
नै ओरैनो जिरायनानै दंलाबायो।
उम।
दायो दालाय फ्रियानो दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै।
नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंगौमोन आरोना।
अ सोंनो हागोन दे नोंथां सों।
नैबे जोंनि एरियायावहाय। दुखु खस्थ'खौ बिराद नुनो मोनदों बे दैज्लां बोथोरनि थाखाय।
औ।
फोरनि बागै एसे बुंफोरनो हागोन नामा नोंथाङा।
माने दा दै्लां बोथोराव सोलिफुबाय थानायखौ।
उम सोलिफुबाय थानाय खस्थ'खौ।
अ दाथ' दैलां बोथोराव गोबां दैबाना फोजोबनाय नुनो मोन्दों गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्रावनो आरो दालांफोरखौबो बायला बायनाय नुनो मोनदों।
दलांआथ' दालाङाथ' बायदों गुबुन गुबुन जायगायाव यावबो बिरादनो दै लोमसावलाबायनानै न'आबो लोम
ओं औ न'फ्रावबो हाबला जोबनाय नुनो मोनदों। बेफोरखौथ' सरखारा नायनांगोन आरोना लासैनो। मोजाङैनो बानायनानै होजोबनांगोन।
औ।
नोंथाङालाय माथो होननो सानो बेफोरनि फारसे
आंबो बिदिनो सानदों आरोना बे दालां बायनायफोरखौ सरखारारा एसे बानायना होदों। जों सानदों आरोना। गथ'फ्राबो गथ'फ्राबो स्कुल थांनायफ्राव खस्थ' जासारोना। दैमा बारनांगौ मानांगौ। जोबोद खस्थ' जासोगारदों।
नोंथाङालाय औ औ नोंथां सों।
हेल' नोंथां।
अ सोंनो हागोन नोंथां।
औ नोंथांनि जायगाफ्रावबो बेफोर थासारिया सोमजिदों नामा?
औ सोमजिनाय ओं जानायालाय बिदि दिनो जादों न' लोमलाबायनाय बिदिनो खोथियाफोर फोनायफोरखौ दै लोमसावजोब नानै थब्राय जा थब्राय जोबदों आरो थियाबो गुबुंले बिदिनो गाज्रि बु खारजोबनायजों लेमला जोबनाय जादों खोथियाया।
औ। जोंखौबो नुनो मोन्दों बिदिखौलाय जेरै दै लोमला बायायनानै माइखौ बुुलाजोबदों।
उम बुसारला जोबो उम।
उम गोबां दुखुनि‌
उम। उम नोंथां नेट नाङासै नोंना। हेलौ हेलौ। हेलौ। हेलौ। नोंथा ना नेट नाङासै। हेलौ। हेलौ।